हेल'
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
अ मा खालामदों?
ए ओइ दंथ'यो नै ओरैनो
अ आंहा बो ओरैनो दङ
औ
नोंथाङा सम होनो हायोबा आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
हागोन दे बिदिब्ला अ मा आयदानि सायाव रायलायनो जोङो
औ आङो बे आबादजों सोमोन्दो थानाय खाथि गासा फोरबोनि सायाव रायजलायनो सानदोंमोन नोंथां
औ जागोन दे
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां
औ दे
औ ओ काति गासा फोरबोआ जोंनि मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आरो
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोराहाय आबाद मावनानै जाबोदों आरो आथिखालावबो जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
ओ बे आबादजों सोमोन्दो थानाय खाथि गासा फोरबोखौहाय जोङो आसिन दाननि जोबथा आरो खाति दाननि सेथि सानावहाय फालिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ बे बे सानावहाय जों गासैबो बर' माहारिफोराहाय दुब्लि फोथारावहाय आबादनि फोथाराव थांनानैहाय ओ आलारि बाथ थि जलायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
ओम
बेवहाय आलारि बाथि अ ला जलायनो थाखाय जोङो थाइगिर बिखं आरो गोदोनि दिनावहाय फाथोनि सेनाखौ लानानै नै थाङोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे गनसाखौबो लांफायोमोन आरो
अ अ
आरो सात सा थि लगायनो थाखाय जोङो थाव गुबै गोथार बेबायदिनो दुगैस्रां लोबस्राङैहाय जोङो आबादथिलियावहाय बेफोर गासै मुवाफोरखौ लानानै
औ
बेबायदिनो गोदोनि समावहाय फाथोसिनाखौ मोनथाम मोनथाम खानानैहाय बेयावहाय अ थाइगिर बिखंखौहाय होनानै बेयाव अ थाव गुबै आरो खुन्दुं आवा बेखौ होनानैहाय खुलुम खुलुमनानै साखिखौ जलायनाय जायोमोन आरो।
औ आं
औ
दे नों बुंग्रोदो दे आं दा नों बुंखांनायनि उनाव बुं
औ औ जागोन दे नोंथां औ बेखौहाय जोङो बे साखिखौहाय जोङो बे आबादावहाय जाखिनि एम्फौफोरा आबादखौ नस्थ' खालामो नङा होनबा बिनि थाखायनो जोङो जाहाथे आबादखौ नस्थ खालामैनि थाखाय जाय जा एम्फौफोराहाय बेयाव बारसोमनानै थैनायनि थाखाय आबाद खौ रैखा खालामनो जोङो बे खाथि गाासायावहाय साखैखौ जलायनाय जायो आरो आरो बेवहायनो जोङो गनसा गंसे लांफायो होननानै आं जिहेथु बुंदोंमोन बेखौहाय जोङो जेब्ला जों साखिखौ जलाय खाङो अब्ला साखिखौ जलायनाय समाव जोङो बिमा लोखिनियावहाय आरज गाबो जे आबादा मोजाङै मोजाङै जाहाथे जायो आरो बोर सारस्रि हरो बेखौहाय जोङो आरज गाबो आरो बिमा लोखिनि सेरावहाय। आरो बेबायदिनो साखिखौ जलायखांनानै जोङो जेब्ला ओ फैयो अब्ला फैनायनि सिगां जोङो बे गनसायावहाय थाव गुबैखौ फोननानैहाय आबाद आबादखौ माने ओरै आबादाव माने माइयावहाय माइखौ ओरै बिलिर लाङो आरो। हाय जोङो माइखौबो देलायहोनाय बेबायदि होननानै गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों आरो।
अ फैफिननायाव इदि बिलिरबोयो नामा?
नोंथाङाबो बेनि बागै एसेफोर मिथियोब्ला फोरमायनो हागोन नोंथां।
फार्स्टआवनो गोजोनथों आङो नों जायखिनिखौ नोंथाङा बुंदोंमोन आं बेखौ माखासेखौ आङो मोनथियाखैमोन आरोना मिथियैखौ आं बुजिबाय मोनथिबाय दिनैहाय जोंनाबो बिदिनो सावनायालाय सावनाय जायो खिन्थु ओ आङो माने इमान गोथौयै मिथिया आरोना बेनि कारति गासानि सोमोन्दै होमबाबो जोंहा माने न'आवहाय माबायदि खालामो आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव खोन्थानि माने जोंनाबो इदिनो सावो गन बिदिनो गनसा नोंथाङा होनदोंमोन ना गनसा लांनानै बिदि थालिर औ सरि मा होनो थाइगिर थाइगिरनि माबाखौ हेलौ खोनादोंना नोंथां औ आ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि गनसा लांनानै मोननै मोनै मोनै लाङो आरो मोननै लांनानै ओमफ्राय बेयावहाय ओ मा होनो थाइगिरनि बिखंखौ मोननै माने जरासे सावबोयो जोंनो बिनो ओ नोंथाङा थिग जेरैबाय बे थाव गुबै ओमफाय खुन्दुं आवा होननानै जोंनाबो बिदिनो मावबोयो धुबबो जरासे माबा थुनानै होबोयो आरो जोंना इनिफ्राय जेनेबा बेयो बेबायदिनो जोंनाबो फोथायनाय दङदि जेनेबा जोंनि आबादाबो मोजाङै मोजां जाथों। आरो जेनेबा जेबो नस्थ' जायालासिनो मोजाङै माइ मोनथों बा मोजाङै धोन मोनथों बेखौ माने फोथायनानै आरज गाबनानै फैनाय जायो आरो जोंनाबो इनिफ्राय जोंनिया ननि लामायावबो जरासे सावो बिदिनो एखे आरो माबायाव गलियाव ना गलियावबो जोंना बिदिनो जरासे सावनाय जायो आरो बिनिफ्राय बाख्रियाव जरासे सावनाय जायो आरो टेल जराब्रै सावनाय जायो आरो स गुबुन गुबुन जायगायावथ आंनिबा गुबुन गुबुन ओ माबाजों माने नियम बा खान्थि बाहायनो हागौ बेसेबां बेसेबां माने माबायदि माबायदि सावो जोंनिथिंजाय बेबायदि सावनाय जायो। आरो हेलौ
जायगा लायै जायगा आलादा आलादा जायो आरो।
औ अब्लाबो माबायाथ औ खोनादों खोनादों। जेनेबा जायगा लाय
आं नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाख खै
अ खोनायाखैना? नेटवर्कआनो जि थांलाय फैलाय जायो। हेलौ हेलौ
औ औ खोनादों।
हेल' खोनादों ए बिराद खस्थ मोनो नेट नेटवाकनो मोजां नाङा दि।
मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
औ दाबो खोनायाखै नामा?
खोनादोंना?
आं नोंनिखौ मोजाङै खोनाफैदों।
हेलौ
औ हेल'। माथो। प्रब्लेम जालायखोथाय। हेलौ
हेल'।
औ खोनायाखै नामा? आया हेलौ हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां। हेलौ
हेलौ नेटवाराबो गैया नालाय हेलौ हेलौ खोनादोंना
हो
खोनादों
मा बुंदोंथाय मोजां खोनाफैयासै